हेलौ नोंथां औ खोनादों नोंथां हेल' खोनादों औ-औ अ होमबा जों दा मानि सायाव सावरायगोन नोंथां जों दायो नोंथां औ हान्था मेलानि सायाव सावरायनोसै औ-औ दे होमबा नोंथां नोंथाङानो जागाय दो नामा जागोन दे नोंथां औ हान्थामेला होननानै बुङोब्लाथ' जों मिथिखायो औ जेराव जों मोनसे जायगानिफ्राय अबेबा मोनसे जायगासिम दावबायनाय बा हान्थिनाय औ-औ
दा
हान्था मेलानि राहा होननानै बुङोब्ला सिगां समावहाय जों सुबुंफोराहाय बबेबा मोनसे जायगायाव थांनो थाखाय लामा थाबायनानैसो थाङोमोन एबा बै समाव
आथिखाल मुगानि टेकनलजि मुगानि जे गारि मथर
औ बेफोरबायदि गोदान मुगानि मेसिन औ बेबायदि गैयामोन औ दा बै समावहाय औ जे साइखेल औ साइखेल दंमोन औ आरो साइकेल फैयैनि सिगां औ जोंनि सुबुंफोरा। मा माखासे ओ जेरै मोसौ मैसोनि गारिजोंबो थाङोमोन औ नंगौ।
ओमफ्राय गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनो थाखाय बेबायदि बाहायोमोन जेराव गोबां सम लायोमोन।
आरो बैस समाव जोंनि हान्थामेलानि राहा जोंनि थाबायनाय लामाफोर दालांफोर ओ बेफोर लामानि थासारि अबस्थाफोरा जोबोद गाज्रिमोन बै समावहाय। आरो बै सम
आरो बै समाव गारि मथराथ‌ गैखायामोन एसे उनावहाय साइकेल फैदों साइकेलजों गोबां मानसिफोराहाय गोजान गोजान लामा हान्थियोमोन बै समाव आरो एसे उनथारावहाय साइकेलनि उनाव गारि फैदोंमोन। अब्लाबो उम ओ। माखासे बासफोर खारनाय मिथिनो मोनदोंमोन बै समफोरावहाय उम जेराव बै बासफोरखौहाय बै समनि सुबुंफोराहाय सम मथे नेनानैहाय गाखोलांनांगौ जायोमोन गंफा गंनैल खारोमोन होननानैहाय
सम मथे बिथां
बिथांमोनाहाय नेनानै जुदि थांनो मोनाब्ला उम आरो बेखौ फैफिननो एबा थांफिननो थाखाय बिथांमोना अखानायैनि समखौसो नेनांगौ जायो बेबायदिबो उम जादोंमोन होननानै उम मिथिनो मोन्दोंमोन।
आथिखाल मुगाजों रुजुयोब्ला गोदोनि आरो आथिखाल आथिखालावथ ओरैबायदि माने जौगाबोबाय। सुबुं माहारिनि साननाय हनायजों गोनोखो मुगाजों जे माब्रैबा जोंनि हान्था मेलानि राहाया साबसिननिफ्राय हामसिन जायो बेखौ नायबिजिरनानै
जायो न बेखौ साननानै आगोलाव सुबुंफोरा ओरैबायदि गोदान टेक्नलजिजों दिहुनबाय जे गारि मथर साखा खबनैनि खब्रैनि गोबां साखा थानाय जेराव जोंनि
थांना थानायनि राहायाव जोंनि हान्था मेला
हान्था मेेलाया ओरैबायदि सुबिदा जाबाय उम‌जेराव गोबाङै घन्टा घन्टा खम लानायखौहाय खम समनि गेजेरावनो जों दायो सहैनो हायो गुब मोनसे जायगायावहाय सम मथे जों सहैनो हायो जेराव जों जोंनि मावना मावनांगौखौ
सुबिदा बायदि आथिखाल मुगायाव गोरोबफानो हा दा सिगां समजों रुजुयोब्ला गोबांहाय फारागथि जाबाय नङा होमब्ला नोंथां आरो लोगोसे ओ जेबायदि जोंनि गामियारि जोंनि ओनसोलफोरावहाय जे थाबायनायनि ओ
थाबायनायनि मानि लामा दालांफोर बेफोरबायदि लामा दालांफोरा ओरैबायदि अबस्थाया गाज्रिमोन जों समावहाय ओ लामाफोरा मोजां नङामोन दायो फाखकानि
थिं बयनिबो गामि ओनसोलफोराव बेबायदि जानो हम हमबाय दा बेबायदि जानायजों लोगोसे जोंनि गारि मथर खारनायनि हान्था मेला जोंनि थाबायनायनि हान्था मेला बे बेयो जोबोद मोजां मोनसे फरिबेस जोबोद मोजां थासारियाव सबैबाय आरो लोगोसेबाव जेराव ओ जोंनि सुबुंफोरा ओरैबायदि रायजो जायो जे जेराव बबबा मोनसे दाबसे जायगायाव मानि ओरैबायदि मोनसे मा होनो बिदिखौ ओ‌ दैमा गेजेराव थानानै रायजो जाग्राबो दं मानि बै दाबसे जायगायाव ओरैबायदि मोनसे हा दं मानि बेंखन जानाय दैजों बेफोरबायदियाव जोंनि सुबुंफोराबो रायजो जायो जेरावहाय बिसोरो दैज्लां बोथोर फैयोब्ला माने दैखौ बारस'नो हाया जायो बै गामिफोरा थिग बेबायदिफोरनि थाखायबो आथिखाल मुगायाव ओरैबायदि मोनसे दावगालु मुगायावहाय दैजोंनो दालां बानायनानैहाय हान्था मेलानि राहाखौ ओरैबायदि मोजां खालामबाय दा बे जोंनि थाखाय ओरैबायदि मोनसे ओ गोग्गाथाव दानि गोदान मुगानि सुबुंफोरनि आथिखालनि साननाय हनायजों जेसेबां सुबुंफोराहाय मुगा बाय मुगा फारि फारि फैदों जोंनि साननाय हनायफ्रा आदबफोराहाय ओ ओरैबायदि जौगासारदों माने साबसिननिफ्राय हामसिन माबा मोनसे खालामनो हायो नामा बेबायदि साननाया जोंनि सुबुंफोरनाव फैनानैहाय दिनैनि जे हान्था मेला बे गोदोजों आथिखाल औ गोदोजों आथिखालजों रुजुयोब्ला गोबां माने दिफारेन्स जाबाय गोबां फाराग जाबाय आरोबाव आथिखाल
आरोबाव आथिखालनि मुगायावथ' जों बुंनो थांबावोब्ला औ जोंहा हान्था मेलानि राहाया जों दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांबावनो थाखाय जोंहा दैनि राहाजोंबो दं।
जाहाजजों थांनायनि मोनसे ओरैबायदि सुबुं माहारिया खालामनानै लाबाय आरो अख्रांजोंबो अख्रांजोंबो जेरै फ्लाइट थाङो जेरै हेलिकप्टार बेबायदि बायदि जोंनि हादरनिफ्राय गुबुन हादरसिम थांनो थाखाय बेबायदि खाबुआथ' सिगां समावहाय बेबायदि गैयामोन ना आथिखाल जे टेक्न'लजि फैनायनि उनावहाय गोजौजोंबो थांनानै बिरलांनानै बेफोरबायदि हेलिकप्टार बेफोरबायदि बायदिसिना उरां जाहाजनि गेजेरजोंबो गाखोनानै जों बबेबा मोनसे हादराव थांनो थाखाय खम समनि गेजेरावनो सानसेनि गेजेरावनो सहैनो हाबाय दा बे जोंनि थाखाय
दा बे जोंनि थाखाय जोबोद औ नंगौ
फोरावहाय जाहाजफोरजों थांदोंमोन बेफोरबायदि उरां जाहाज गैयैफोराव दा बियो गोबां सम लायोमोन दा नाथाय बेफोरबायदि गोजौब ॆ। जोंबो बिरग्रा फैनायनि थाखाय ओ जोंनि जे हान्था मेलानि राहा बेरैबायदि जौगाबाय आरो आथिखाल मुगायावथ' नुनो मोनबावसै जोङो जेराव मा दं मा गैया बेखौ बिजिरनो हानाय ओरैबायदि हान्थामेला खालामनानै लाबाय जे अख्राङावबो बिलांनो हानाय अख्रांआवबो थांनानै अखाफोरावथ' थांनो हानाय ओरैबायदि आथिखालनि मुगाफोरनि साननाय हनाय मानसिफोरनि ओ। जे बेफोरबायदि रकेटफोरजों थांनाय बे जोंनि थाखाय खोब माने हान्था मलाहाय ओ जौगाफैबाय आरोखि दा गोदोनि हान्थामेला आरो आथिखाल हान्थामेला जोबोद ओ डिफारेन्स दंसै नोंथां दा बेनि गेजेराव नोंथाङा आंनि बुंनायनि गेजेराव सरजाबनानै लोगोसे आरो नोंथांनि आइडिया बायदि फोरमायनो थाखाय
औ औ औ फोरमायनो थाखाय औ औ नोंगौ नोंथां ओ नोंथाङा जेखौ बुंदों बियो थारैनो सैथो नंगौ औ माने गोदोनि हान्था मेला आरो दानि हान्था मेला जों गोबां माने फारागखौ नुनो मो मोननाय जादों आरोखि ओ फारागथि होननानै बुङोबा बिदिनो नंगौ। आ गोदोनि दिनाव जेरै साइकेलफोरजों बा साइकेल गैयैनि सिगां माने थाबायनानै बिनि सिगां माने थाबायनानै बा गरायफोरजों माने जों हान्था मेला खालामनायखौ जों नुनो मोनोमोन नोंथां बे गराइ गारि मैसो गारि औ बेफोरजोंनो माने हान्था मेला खालामनायखौ माने नुनो मोनोमोन जेरै हाजो ओनसोलफ्राव जेरै इयाग फोरजों बै समाव लामा समावहाय गरायफोरजों माल माथा रोगानाय जों बेफोरखौ नुनो मोनोमोन आरोखि ओ नाथाय दा माने ओ हान्था मेलानि थाखाय माने लामाफ्रा मोजां जानायखाय ओ माने बेफोर ओ लामाफ्रा मोजां जाबाय लोगोसे गारि म'थरबो ओ जोंनियाव माने ओ सफैबाय बिनि थाखाय माने दानि हान्थाामेला जोंनि ओनसोलाव माने हान्था मेलाया माने गोरलैसिनै जानो हाबाय आरोखि जाय हान्था मेलानि दारै माने बै ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय माने गावखौ माने गावनि जिउ खुंनायाव नांगौ जानाय बेसादफोरखौ लांनो थाखाय गोरलै जाबाय आरो बै जायगानि माने रायजो राजाफ्रा माने जौगानायाव फैबाय आरोखि बे हान्था मेलानि दारै नंगौ बिदिनो लोगोसे बिदिनो हमना ओ जोंनि ओ बि टि सिखौनो बुंसै आं जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलावनो माने गोदोनि समाव माने ओ गोबांआनो माने गोबां जायगाफोराव जोंङो हान्था मेला फोरखौनो नुनो मोनामोन। नंगौना नोंथां औ खोनादों ना नोंथां खोनादोंना नोंथां औ खोनादों नोंथां औ औ औ खोनादों औ औ। जों बिदिनो आरोखि ओ गोदोनि समाव जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव जों गोबां जायगाफोर लानानै हान्थालि लाइदा जानायनि थाखाय जों मानि बैफोर जायगायाव माने थांनांगौ बा माबा मोनसे लांनांगौ दं दंब्लाबो जों माने बेखौ गोरलैयैनो लांनो हायामोन आरोखि जे जायगायाव जोंनो एक घटा से घन्टा समल' नांगौमोन बहाय जों सानसे बिदि सम नांनाय जों नुनो मोनबोदों आरोखि बिदिनो माने गोबां जायगाफ्रा माने हान्था मेला थिग नङैनि नि थाखाय माने जौगासारनाय फैयैखौ जों नुनो मोनदों नाथाय समजों लोगोसे लासै लासैनो माने बेफोरो गासैबो जौगानाय हान्था मेेलफ्रा माने राहाफ्रा थिगनानै माने जों बैफोर जायगाफ्राव माने जों जौगानायखौ दा नुबोबाय नुबोबाय आरोखि नोंथां औ लोगोसे
नोंगौ नोंथां थारैनो।
खौ जों बोनो हाबाय बिराद समायना समायना जायगाफोर दंमोन जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलावनो नाथाय हान्था मेला थिग नङैनि थाखाय माने जों जोंनि ओनसोलाव माने दावबायारिफोरानो फैयामोन आरोखि नाथाय दामाने हान्था मेला थिग जाबाय। ओ बेफोरनि थाखाय माने थानाय सुबिदाफोरा थिग जाबाय दा बेखौ माने बे दाब बेफोरनि थाखाय माने जों जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव माने जोंनि बड'लेण्ड ओनसोल। नायफैनो थाखाय थाखायबो माने गुबुनफोरनिफ्राय बिराद दावबायारिफोर फैनायखौ जों नुबाय आरोखि नोंथाङा बिदिनो जेरै रायमना नेसनेल पार्कआवबो जों हान्थिनो थाखाय मोनसे हान्था मेला राहा लामा दंसै सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्क ह बाहाय दावबायैनो थाखाय हान्था मेलानि थाखाय राहा लामाया दसे बेफोरबायिनो राहा लामा दिहुननाय माने जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजायानो माने
खोथाबमोन मोनदों। एह बुंबाय
ओ बे हान्था
आन्दारैनो माने मानसिखौ मोननानै मावनानै हथालिया ओमबा नोंथां दाथ जोंनाबो थायेमा जाबाय ना नोंथां? औ जागोन नोंथां समबायदि नायनानैजों औ बेखिनियावनो औ बे आयदानि सावरायनायखौ दोनथनोसैदे औ औ दे।